खोनादोंना नों? दा
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों। खोनादों दा खोनादों हेलौ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों। हेलौ
हेलौ
खोनादों नोंथां हेलौ
हेलौ
खोनायाखै नामा नोंथाङा हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
ओह नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दायो ओरैनो दङ।
अ अब्ला नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना आंबो ओरैनो दङ अ। अब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ अब्ला ओ नोंथाङा ओ नोंथांमोननि गामि बा ओनसोलावहायो आबादखौहाय माबायदि ओ मावनाय जायो बा आबादखौ जोङो मा रोखोमैहाय आबाद मावनाय जायो जों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जेनेबा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा आबै आबौनिफ्रायनो दानानै एबा आजै आजौफोरनिफ्राय दानानै दासिम जों आबाद मावनानै जेनेबा जाबोयो। ओरै जोङो बांसिनै आबाद मावो। आबाद मावनाय होनोब्ला जोंहा थांनानै थानो थाखाय जानो थाखाय जोंहा मोनसे आबाद मावनाय जायो जायखौ जों माइ होनो। माइ आबादखौ जोङो बांसिनै माने मावनाय जायो आरो। जोंनि ओरै गामि ओनसोलाव ओ जेरै जोङो माइ आबादखौ ओ एप्रिलनि एप्रिल दाननि जोबनाय माबानिफ्रायनो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो। एरै जोङो गोदोनि समाव आबाद मावनाया जेनेबा ओ मोसौजों मावनाय जायोमोन। ओ बे समाव जोंहा गारिफोरनिबो जेनेबा ट्रेक्टरफोरनिबो जेबो सुबिदा गैयामोन। जेरै जोङो गोदोयो नाला जाम्फैफोरनिफ्राय दै लाबोनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन।
औ
आरो जोंहा ओ दायो गोदोनिफ्राय लानानै जेनेबा आबादखौ ओ एसे खम समनि बिथोरावनो जोंहा ट्रेक्टर एबा ट्रेक्टरजों बे मेसिनजों जुगा जुग जाबाय नालाय दिननि जुगावथ' बेबायदि हिसाबै जोंहा ओ ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो आरो। बिदि जोंङो दायो गोदो मोसौजों जोंङो से बिघा बा नै बिघा हालौवनो थाखाय जोंहा सानसे एबा साननै सम नांगौ जायोमोन। नाथाय दायो जोंहा खम समनि बिथोरावनो ट्रेक्टरजों माबा बिगियानारि मुगाजों खारफानाय हिसाबै दायो जोंङो खम समनि गोबां बिघा हालेवनो हायो। जेरै जोंङो माइ आबाद मावोब्ला जेनेबा जोंङो ओ गोदोनि ओ माइखौ जोंङो गिबियावहाय ओ सोमनानै दोनग्रोयो। खालामनो थाखाय बेनि उनाव जोंङो बे माइ दैखौ हालेवनानै खालामनानै जोंङो दुब्लियाव फोनाय जायो। आरो बेखौ फोखांनायनि उनाव जों जोंहा बेखौ फोनाय माइखौ जोंहा फुनानै जोंहा गायनाय जायो आरो। जेरै जोंहा गायनायावबो जोंहा गिबियाव ट्रेक्टरजोंनो हालेवग्रोनाय जायो फिनसे बेखौ खारायनाय होनना बुंनाय जायो। आरो बेनि उनाव जा नैथि खेब आरो खनसेबाव हालौवनाय जाबावो ओ जेनिबा बेखौ साबार होनाय होनो आरो जोंहा खनसे लास्टआवहाय ओ खनसे गायनोसैयाव जाहाल एवनाय जायो। बे जोंहा हा फोमोननाय होनना बुङो। बिनि उनावहाय जोंङो माइखौ गायो आरो। आरो जोङो बे गायनाय माइ खौ थाम दान बा एबा ब्रै दाननि उनावहाय जोङो बे माइखौ मोननो हायो। जायखौ जोङो ओ इयुनाव जानो थाखाय बा बेयाव जानो थाखाय जोंहा हानानै मारा होनानै दोनथुमना दोननाय जायो। बेफोरबायदिनो आरो।
अब्ला नोंथाङा औ बुंलाय।
नोंथांमोननिथिं माबायदियै आबादखौ मावनाय जायो जेनेबा माइ आबादखौ बेफोरनि फारसे। एसे बुंनानै होनो हागोन नामा नो थाङा
औ हागोन नोंथां। ओ माइ आबाद होनोब्लाथ जोंनिख्रुइबो दाथ दैज्लां बोथोर मोनफै मोनफैबाय नङा होनबा नोंथां।
औ
औ ओ बांसिनानो जोंनावहाय दैज्लां बोथोरावहायो माइ आबादखौनो बांसिन खालामनाय जायो आरो गासिबो सुबुङानो। ओ आंनि नुनायाव आ रोना गामि एरियायावहायो ओ आबादखौहाय जोङो दैज्लां बोथोर मेसें बोथ थोर बिदि थायो नालाय जों बांसिन दैजां बोथोरावहाय माइनि आब आबादखौहाय खालामनाय जायोआरो बेजों लोगोसे ओ दैज्लाङावहाय जानाय मैगं थाइगं बेफोरखौहायबो जोङो ओ गायनानैहाय बा फोनानै फोनानै मोनग्राखौ जों फोनानै गायनानै मोनग्राखौ जों गायनानैहाय जोंहा ओ जाग्रा मैगं थाइगंखौबो जोङो ओ आबाद माव मावनाय जायो।
औ।
बिनिफ्राय जोङो। बिदिनो जेरै मैगं थाइगं होनोब्ला।
औ। ओ खोनायासै नोंथांनि रायलायनाय औ।
जोगोनार बेफोरबायदिखौहायो जोङो गायनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो माइ आबाद होनोब्ला जोङो माइखौ जों गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव
उम।
नायाबो गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो। गोदोनि दिनाव ओमफायो गोदनि दिनावहाय जोंनाबो बिदिनो ओ माइ। माइ खेथि खालामनो थाखाय जोङो मोसौ बायदि
औ।
गोदोनि जुगावथ' जोंनाबो बिदिनो गारि मथर गैयामोन नालाय नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां।
ट्रेक्टर बायदिसिना बेफोरबायदिनि जेबो सुबिदा गैयामोन। नाथाय आथिखालनि मुग मुगायावहाय माइ गायनो थाखाय गोबां सुबिदाखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। जेरै ट्रेक्टरनिफ्राय लानानै बा माइ-माइ गाय ना माइ गायग्रा मेसिन बेफोरबायदिखौबो जोङो ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों।
औ।
औ बेजों लोगोसे जों माइ गायनो थाखाय गिबियावनो ओ माइखौहायो जोङो माइज्लि जायखौ जों माइज्लि होनो। बेखौहाय जो बस्थायावहाय सोनानै दोनखानाय जायो बेखौ जोङो सानथाम फोरनि थाखाय बेखौ फुख्रि बा दैयावहाय सोमहाबना दोननाय जायो। बिनि उनाव बेहाय जोङो सानथाम बा सानब्रै बेफोरनि उनावहाय जों बोखांनानैहायो सानसे जोङो बेखौ बोरियाव थिखोनानै फेनलानानै दोननाय जायो, जायखौ जों फोनो थाखाय थियारि खालामना दोननाय जायो आरो। बिनि उनाव ओमफायो हालेवनानै जोङो जेब्ला खोथिया फोजानाय बायदि जोङो दुब्लिखौहाय फोसाबनानै हालौना लानानै जोङो ओ खोथिया फोजानाय बायदि खालामनानै जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो।
औ।
थां औ बिनिफ्राय जोङो से दाननि उनावहाय जोङो खोथिया जेब्ला रागोन जानाय जागोन अब्ला जों फुनानै ओ गायनो थाख फाय थियारि खालामनाय जायो आरो फुनानै। जेरै जों माइ गायनो थाखाय जोङो आबाद फोथारखौ जोङो हालौग्रोना लानांगौ जायो। बा जोङो आलि खोनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय जों माइ खौ बायनाय जायो आरो।
औ
औ बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला मोनगोन जेब्ला फिथाइ थायनानै बिबार बारहोनानै फिथाइ थायनानै जेब्ला रागोन अब्ला जों हानानैहाय न'आव लाबोनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो ओ मारा होनानैहायो ओ माइ फिथाइखौहाय आलदा खालामनानै जिगाबखौ आलदा खालामनाय जायो आरो बे खौ बोसोरसेनि थाखाय थिना दोननो थिना दोननाय जायो जोङो। नंङा होमबा नों
औ नंगौ।
अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा? ओ नोंथांमोननिखै मा मा आबाद मावनाय जायो? बा आबादखौहायो माइ आबादखौ आरो मा मा माइ गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जोंनिथिंथ' बिदिनो गोबां रोखोमनि जेनेबा आबाद मावनाय जायो जेनेबा जा माइनि अनगायैबो जेरै ओ खायफा खायफा जेनेबा सुबुंफोरा गावसिनि सामफ्रामबोनि जिउआव एसे ओ जिउखौ गावनिखौ एसे दैदेनलांनो थाखाय माखासे दे एसे संख्रि बानलु जानायनिबो एसे गोनांथि जायो जेरै दा एसे संख्रि जेनबा बानलु बानलुनि आबाद मावनाय जायो खायफा खायफा आरो बिनि अनगायै बे जोंहा दैलाङाव ओ बिदिनो जोगोनाथ ओमफाय बिदिनो खुम ब्रा ओमफाय बिदिनो ओरै मैथा बायदिखौ जों गायनानै लानाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा दे गोबां रोखोमनि जेनेबा आबाद मावनाय जायो आरो जोंहा मेसें बोथोराव ओ मेसें बोथोरावबो जोंङो गोबां बानलु जेनेबा बानलु सिब्र' बिदिनो तरमुस बिदिनो बायदि रो खोमनि जोंङो आबाद मावो आरो जेनेबा बेफोरबायदिनो जोंङो बेफोरनि ओमफ्राय जोंङो इसे एनै ओ बेफोरखौनो जों आबाद मावनानै फाननानै जोंङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ माने सोलिलांनो नाजायो आरो बेफोरनि माबाजोंनो, बेबायदिनो आरो दा नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो माखासे मेसें बोथोराव मावो नामा माबाफोर बिदि एसे?
औ।
औ। एसेसो फोरमायदो नोंथाङा। हेलौ खोनादोंना नों थांङा औ औ ओ। इसे फोरमायदो नोंथाङा
मेसें बोथोरनि बागै एसे। एसे मेसें बोथोरनि बागै एसे फोरमायदो नोंथाङा।
हेलौ नोंथां?
औ खोनादों नोंथां?
औ
औ
औ खोनादों नोंथां। अब्ला नोंथां ओ नोंथां जों आबादनि सोमोन्दै सावरायनानै गोबां मिथिनो मोनबाय नंङा होमबा? औ नोंथांनिसिम गोज जोननाय थाबाय। अब्ला बेखिनियावनो दोन
औ जागोन जागोन दे।
हुसपट आनो